औ हेल' औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङाथ' दा जेबो खामानि मावथ'वाखैना
ओहो आं दा फ्रियैनो दंथयो
अ अब्ला रायज्लायनो हागोन ना
अ हागोन
ओ माने मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां थांनो
मा आयदा मोनो
औ आयदाया आयदाया ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदानि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांनो
अ
दा ओरैनो नोंथाङा बे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदा होनोब्ला मा मिथियो बा मा बुजियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोन दे माने बर'फोरनि जानाय दोरोङारि जानाय होनदोंमोन ना बर' बेफोरनि दोरोङारि जानाय हुदा होननानै सिपेसियेलि जोङो माने जानाय हुदा हबा ओंख्रिनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाय बा
औ
बायदिसिना माने ओंखामजों जाफानायनि अनगायै बायदिसिना माबा बिजिरनायफोरखौनो जों बुंनो हागोन जेरै ओंखामजों जाफाग्रानि मादाव ओंख्रिफोरखौ जों बुङोब्ला हमनानै ला अनला ओंख्रि सबायजों साम' बेनिफ्राय अनलाजों मेवा बायदिफ्रा जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे दंबावो जोङो जेथिनानै जानायफोर बेफोरखौ जानायफोरदयावनो गोलैयो नालाय जेरै नाफाम नाफाम माने जों नाखौ खिनानै जानाय बे बेजों लोगोसे नारजि नारजि नारजि अमायाबो जोंनि ओंख्रिबो जायो आरो बेजों लोगोसे मा थिननानै जानायावबो जों गोलैयो दोरोङारि हिसाबै आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां दंबावो जेरै दोरोङारि जानाय जानाय लोंनाय होनाय लोगो लोगो जोंना जानायावल' फैला लोंनायावबो फैबाय बा आरो जानाय होन जेन गोबां दंबावो ओंख्रिखौनो जोङो गोबां बिथिंनि जायो जेरै
खायफाखौ जोङो माने स्टेप स्टेप संनानै जायो खायफाखौ एसे रोसि जब जब होनानै जायो खायफाखौ मा होनगोन मेनानै जायो आरो खायफाखौ सावनानै जायो बेबायदि जोङो माने मोननो हायो आरो दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदायाव आरो जोङो बिदिन्थि हिसाबै होनो हायो जोङो माने थेब थेब संनाय होननायाव जोङो बांसिन म उ संनाय बेलायाव जोंङो मा गोरानै फाजा जाया जोंङो बांसिन माने एसे थेब थेब जेरै एम्बु बेदरफोरखौ जायोब्ला म बेदफोरखौ जायोब्ला एसे स्टेप स्टेप ओंख्रि रोसि बानायनानै जायो आरो बे जानायावनो जोंना गोबां माने बायदिसिना मस मस्ला माने आथिखालनि बाय बिदि नंङा आरो गोदोनि जोंनि बर'फोरा मा होनोन जेरै मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मस्ला जेरै नोरसिं गंगार दुन्दिया बिनि अनगायैबो मा दंङ मा होनो अन्थाइ बाजाब बायदिसिना बिसिना बेफोरखौ होनानै जायो आरो आरो स्पेसेलि बेखौ माने बर'फ्रा औ गंगार दुन्दिया औाल औ गंगार दुन्दियाबो गंगार दुन्दिया नोरसिं बिलाइ बेनिफ्राय अन्थाइ बाजाब आरो अ बेनि अनगायै आरो माखासे मे आथिखालावथ' दा बेफोरखौ बाहायला खिन्थु दोरों हिसाबै बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो बे फोरफोरखौ माने बर'फोरा मा ओंख्रिखौ नायनानै माने बबे ओंख्रिजों बबे मैगंजों बा बबे बेदरजों माबायदि मस्लाखौ होयो बेखौ माने मोजांङैनो जायोमोन आरो आरो मेंनानै औ
मा न
माने नेेनानै जानायनि बेलायाव जेरै नाफोरखौ ना फिसा फिसाफोर मोनबा ननानै जानाय हुदा बेफोरखौ दंमोन। औ माने मेनानै जाबा गोथावसिन जायो होननानै माने गोदोनि बर'फ्रा मेनानै जायोमोन आरो माने दोरोंङारि जानायाव जोंनि बर'फ्रा मा होनगोन स्पेसेलि बांसिन थावफोरखौ बाहायनाय जायामोन आरो ना
औव
माने जों एसे जों देहाखौबो एसे सांग्रां लायोमोन जों बिदि बुं बुंजायो माने खिन्थु जोंनि बर'फोरा मा होनो लेखा फरायायाव गोरों रोंङामोनब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव माने गोबां माने आखा फाखा होननानै जों बुंनो हायो आरो माने जायफ्रा माने जों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव जेबो एफेक्ट जाया बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औव
बेखिनियानो आरो। बेनि अनगायैबो जों लोंग्रा होननानै बुंङोब्ला। माने गोबां माने दंङ खिन्थु माने सुंद बुंजोबनो हानाया गोब्राब आरो ना। आरो लोंग्राफोर
औ नोंथांङाथ' बर'फोरनि गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय मा माखौ जायो बा मा माखौ लोंङो बेफोरनि सोमोन्दै गोबांखौनो मख'लांबाय? नंगौ गोबां दंङ जायखौ जोंङो बेबादि सुंद' मोनसे सावरायनायाव बुंनानै फोजोबनो हाया। दा ओरैनो आं मोननै मोनसेसो मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों माने?
औ नोंथांङा जे गोबां बुंलांबाय बेफोर ओंख्रिफोरनि मुं बा मैगं थाइगंफोरनि मुं दा बेफोर नोंथाङा मख'लांनाय ओंख्रि बा मैगं-थाइगं फोरनि गेजेराव ओरैनो बबे मोनसे बा मोननै खौ माने जोंनिया गोथावसिन मोननाय होनोबा जोंना मोनसेल'आ थायाना‌। सोरनाबा थायो खायसेनिया थायो खिन्थु सोरनाबा बिदिनो मोननै मोनथाम
उम
उम ओमफ्राय खायसे गासैबो गो-गोथाव मोनजोबनाय बेबायदिबो थायो आरो ओंखायनो दा नोंथांनि बेलायाव आं बे खौनो सोंनो नागिरदों ओ बबे मोनसे बा बबे मोननै माने नोंथाङा जे मोनबेसे मोजां मोनो बेखौ एसे बबे बबेखौ साबसिनबा बांसिनै मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै एसे बुंब्लानो जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव नों गोथाव मोनसिननाय ओंख्रि नोंथाङा जे मुंखौ लागोन बेखौहाय माबोरै संनानै जायो बेनि आदबखौबो सुंद'यै फोरमायनानै होबानो जाबाय आरो नोंथां।
जागोन दे नोंथां ओ आङो बे नोंथाङा जा माने ओंख्रिफोर मख'लांदों बे ओंख्रिफोरनि गेजेराव आं बुंनो थाङोब्ला सबायजों साम'खौनो जोबोद गोथावसिन मोननाय जायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो आंना माने बे सबायजों साम'आल' नङा आरो आं दहाय बुंदोंमोन मा एम्बु बेदरनि बाथ्रा एम्बु बेदरजों नोरसिं माने बेखौबो आं गोथाव मोनो आरो ना ओ दा जों ओ नोंथांनि सोंनाय बायदि आं मोननै ओंख्रिनि मुंखौल' बुंनोसै एम्बु बेदरजों आरो एम्बु बेदरजों नोरसिं आरो लोगोसे मा सबायजों साम' दा
औ
दा बे जोंना ओंख्रि संनायनि बेलायाव आं बुंलांसै सबायजों साम' संनायाव जोंना बर'फोरना दोरों बायदियै माने संनायाव जाहा मा गियान हाबफानानै दं आरोना दोरोङारि गियान जोङो सबाय बा साम' ओंख्रि जानोबा जों माने गोबां माने जानाय संनायनि सिगां माने गोबां माने मा होनगोन प्रिपेयार खालामग्रोनांगौ आरो ना माने जों सबायजों साम' जानोबा ओ थियारि थियारि थियारि खालामना लाग्रोनांगौ आरो सबायखौथ' जों माबानानै लाबाय लाखाबाय न'आव थाखाबाय बेनि अनगायैबो जों मा साम'खौ बुथुमनानै लाग्रोनांगोन हमनानै ला जोङो बे साम' खौ दैमा गा थोनफ्राव बा दैसाफ्राव थांनानै मा खालामहैगोन बेखौ खननानै लाबोगोन जों। साम' गोलावनि बेलायाव आर ना साम' गोलाव साम'आबो मोननै मोनथाम जारनि दंना। बिनि गेजेराव आङो बे साम' गोलाव साबायजों साम'खौथ' जों साम' गोलावखौसो जायो नालाय। बेखौ ओ मा होनो खननानै लायग्रोगोन आरो बिनि उनाव लायखांनानै बेखौ मा खालामफैगोन न'आव सोमनानै दोनफैगोन सानसे।
औ
ओ सान्थि सोमनानै दोनखांनायनि उनाव माने बे जेब्ला साम'आ गावनि ओ गाज्रि मैलाफोरखौ जाहाथे हगारो बेनि थाखाय खिगारो बेनि थाखाय सो सोमनानै दोनो आरो बर'फ्रा जाहाथे ओ जानायाव जोङो बे मैलाफोरखौ मोनजाया बिनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ ओ बिनि दाखोनखौ गारसिगोन दाखोन माने जों दाखोनखौ गाराबाथ' जानो हाया नालाय बिनिखायनो जों मा खालामबाय बिनि दाखोन दाखोनखौ गारनानै जाहाथे बे मैलाफ्रा गगारो बेनि थाखाय दाखोनखौ गारबाय दाखोन गारखांनानै मा खालामगोन बेखौ खिथुखौ ससे दानस'गोन बे खिथु दानस' दानस ससेदानस'नायावबो जोंना मा दङ बर'फोरना माखासे दोरों गियान दङ। माने जानला मानला दानसबा थाय जाया आरो बेहाय मा दङ ओ बबेखिनियाव दानस'नांगौ बेखौ मोजाङै सिखा गिदिरजों दानस'खागोन आरो आरो बेखौ दानस'नायनि जाहोनानो मा ओ जाहाथे साम' गोलाव नालाय बिबु बा गोलाव जायो नङा होमबा बे फोरा गारजानाय बिनि थाखाय बेखौ दाननाय जायो आरो लोगोसे जाहाथे जों बेखौ ओंख्रि संनायाव सोबोब्ला जाहाथे साम'आ जों गोरलैयैनो मोनजायो बिनि थाखाय बेखौ दाननाय जायो होननानै बर'फ्रा बेबायदि दानो आरो बिनि उनाव दान खांनायनि उनाव मा खालामो ओ बेखौ मोजाङैनो मैगं खानायाव फुनाय जायो। मैगं खादायाव। ओ गोदोथ' मैगं खदायाव फैयोमोन नाथाय आथिखालाव माने नुनो मोनसे माने मना बायदिफोराव फुनाय नुयो। आरो सोरबा सोरबा लेबु बायदिसिना होनानै फुनाय नुयो ओ बेबायदि फुयो आरो फुखांनायनि उनाव बेखौ मोजां माने जाहाथे जों जानायाव जेदो मुगैया माने सामावथ' दैयाव थानाय नालाय नङा होमबा। माने एसेबाबो मैला हाबनानै थायो नाङा होमबा गोसोम जानानै थायो बे फोरखौ माने गुफुर माने जाजाथाव थाव समायना नुनाय बिदि फुग्रोना लानानै बेखौ मा खालामो मोजां दैयाव सोमनानै दोनो आरो आरो बिदि सोमनानै दोनखां गोजों खालामो औ गोजोंयै आरो बिदि खालामखांनायनि उनाव मा बिदि सोम गोजों खालामखांनानै बेखौ माने मोजां सोमनानै दोनबावबाय जाहाथे मैलाफोर दंबावोबा हगारबावो
औ
आरो बिदि सोमनानै दोननायावनो ओजोंहाय फारसेथिं मा खालामबाय सबायखौ सबाइखौ' गोदोनि बर'फ्राथ' सबाइ आबादबो मावोमोन नङा होमबा बे सबाया ओ बययावबो न'आव थाखाया न'आव थायाबा बेखौ मा खालामा बायनानै लायो आरो दा बेखौ खौ लाबोनानै मा खालामो बर'फ्रा ओ बे साम' सोमनानै दोनथ'नायनि बे दसे खिनि समावनो मा खालामना लाबाय ओ सबाइखौ एवनानै एवबाय आरो मोजाङै एवबाय आरो बे एवनायाव माने जाहाथे सबाया ओरैबायदि जाया माने एवफ्रामद्राया माने बालायनो सबाया थावा बिनि थाखायनो मोजाङै माने नायजासे एवबाय एवखांनानै खौ मा खालामो ओ दलायो जानो थाबा मा मा होनगोन ओ जाथा गैयाबा मा होनो बाथामफ्राव गोदोनि थ' माने खामफ्लायफोरावनो दलायोमोन बेबायदि बथलजों दलायो बेबायदि दलायनानै बेखौ मा खालामबाय उवालाव खुबाय जाहाथे ओ खुनायनि ओंथियानो जाहैबाय मा बै सबायाइनि बिगुरा जाहाथे गुजुबो सबायाइ बिगुराथ' गोसोम नालाय बे गुनानै माने
नोंथां खोनादोंना माने बै जे नों नोंथाङा जे दलायो होननाय सोदोबखौ बुंदों बियो ओ नोंथांमोननिथिं होख्रेबनायखौ बुङो नामा माने जोंनिथिंथ' होख्रेबनाय होनो बेखौ नोंथांमोननिथिं दलायनाय होनो नामा।
ओ माने बेयो ओरैबायदि नोंथां जोंनियाव ओ बे जा थादि होनदोंमोन ना आं बेयो माने अन्थाइजों माबानाय जुदि बेहाय बानायबाथाय बेखौ दलायनाय होनो जोंनि जोंनि बे एरियायाव। जोंनि बे ओनसोलाव आरो आरो जेब्ला जों खामफ्लायाव। बानायगोन अब्ला बेखौ। बेखौ हुख्रेमनाय होननानै बुंनाय जायो आरो माने बे जोंनि ओनसोलाव बेखौ।
औ माने मोनसे। गोदान सोदोब नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनदों आरो।
औ माने औ बेनि उनाव।